औ खोनादों नोंथां, औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों बै औवाजों जोङो औवा जायखौ जोङो जोबोद गोनांथार औवाया बे औ। बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां औवा बुङोबाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि औवा थायो। फिसा औवा गोदोर औवा बिदि थायो आरो औवा जेनेबा जोङो जाथि उवा, बुरखा उवा बिदि बायदि रोखोमनि उवा थायो जोंनि जायगायाव मोननाय उवाया एसे बेलेग जायो आरो हाजो ओनसोलाव मोननाय उवाया बेलेग जायो। स गुबुन गुबुन जायो बेदिनो जों बैफोर औवाफोरजों बायदि रोखोमनि जोङो मुवाफोरखौ बा बा नाय जायो जेनेबा से-ओ सेन, एबा ओज बायदि रोखोमनि सेनाथ' थाबायानो आरो न'फोरखौबो थ' जोङो उवादोनो बानायनाय जायो आरो जेनेबा ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइ एबा लानो थाखाय खबाय बायदि रोखोमनि जोङो बैफोर औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोन नो जोंनि ओनसोलाव स' नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना औवाया नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमै मदद होदों एबा मा रोखोमै बाहाय जायो?
औ हागोन नोंथां निस्सय औवा होननानै बुङोब्ला जोङो औवाखौ जों मालाबा बो गारनानै जों खामानिखोननो मावनो हाया होनना बुंबाबो गोरोन्थि जाया आरो नोंथां। जों बेखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम नांगौ उवाखौ जेरै सासे उन्दै गथ'आ जुदि जोनोम जागोदान गथ'खौ जुदि गोदो नारि बा आमायथुखौ हास'नाय समावबो जोङो औ वानि खाथि बे जोरखौसो बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथाङा खोनादोंना गोदोथ' जोंनि समाव जेनेबा काटार बु स्थु थायामोन जेनेबा बिलाद बुस्थु थायामोन गोदो थ' हस्पिटालफोराव गोबाङानो जोनोम जायामोन न'फोरावनो गथ'खौ जोनोम जाहोयोमोन नङा होमबा नोंथां? बै समाव जोङो डक्टरनि जेनेबा काटार बेफोर रखम बुस्थुखौबो जों मोनामोन बिदिनो ओ माने सिफटि जाजानो गि नानै जों बे बिफांनि बे गन माबानि औवा बिफांनि बे जोरजोंनो जोङो हानाय जायोमोन आरो जायखौ खाथि माला होननानै बेखौ बुङो जोंनि साइदआवहाय।
अह नंगौ नोंथां।
खौ बाहायनाय जायो आरो बि जेरै थैजासिम होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ थैनायाव जे ब्ला नोङो गोथै फोरखौ नोङो बाननानै लाङोब्ला जेरै बेयावबो जोङो बे औवाखौ खौनो बाहाइनाय जायो नंङा होमबा जोंथ थकता बाथामखौ जोंङो फोरजों जों बनानैथ' लांङा नंङा होमबा जों औवाजोंनो जोंङो ओ बाननानैनो लांङो गोथै सहखौ जोंङो बेफोरबो जोंनि थाखाय माने बेयो जोंनि थैजासिमबो हेफाजाब होनाय जायो आरो औवाजों जोंङो गोबां आगजु बानायनानै लानो हायो जेरै जेखाइ खबाइ नोंथांङा बुंलांबाय जेरै सान्द्रि थारा बिदिनो चियार टेबोल माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे औवा जों गोबां रोखोमाव जोंङो आखाइनि आगजु जायखौ हेन्दड क्राफ होननानै बुंङो नंङा होमबा आखाय जों दानाय बेजोंनो जोंङो गोबां रां खमायनोबो हायो दोनौ गंसे मरानि दामा दिनै बाजौ जरा बाजौ द'जौ लायो जेरै मुराया नंङा होमबा एक ववान थावजेन बबो लायो जरायाव। पासस' थाखा खि मोनसेयाव सियारनि प्लास्टिक सियारनिख्रुइबो बेसेन गोसासिनसो बुंनो थांङोब्ला। आरो लोगोसे जेखाइयाबो दिनै बाजौ ब्रैजौनिफ्राय बाजौसिम लायो गंसे जेखाइया बिदिनो जोंनि दाला सान्द्रि नंङा होमबा नोंथां बेखौ जों औवानि फ्रायनो मोनो आरो जायखौ जोंङो दामनाय सिफुं बेबो औवानिफ्रायनो जायो नंङा एखमबा जायो जेरै सिफुंङाबो जोंनि ओ बर'फोरनि दामग्रा आ-आगजु जेरै हारिमु जों लोब्बा थानाय बेबो दिनै मुलुगावनो सिनायथि मोनजानाय जेरै ओ बर'फोरादि सिफुंखौ दामो नंङा होमबा? थिग बिदिनो जोंङो बिराथ जोंङो न' लुनायावबो बाहायनाय जायो जेरै गोदोथ' जोङो पाक्का न' गैयामोन आथिखालावसो जोंङो पाका न'आव उन्दुनो मोनदों नंङा होमबा गोदो जोंङो बैसां खौबो जोंङो जे औवानिनो बानायोमोन आथिखालावबो जोंङो बेरा होयो औवानिनो। मोसौ गुलिफोरखौबो जों औवाजोंनो बानायो थिग बिदिनो जोंनि औवा सेकर बेराद जेनेबा दुब्लि फोथाराव बा गय बारि फोथाराव जोंङो सेकरखौ हेबनानै दोननाय जायो आरो।
आथिखालाव सासे सानैया पेन्सिंखौ जायफ्रा रांखान्थि हालोदा मोजां बिथांमोना दिनै पेन्सिं थार होनानै लायो नाथाय जायफोरा मिडिल थाखोनि मानसि बिथांमोना बै औवाजोंनो हेबनानै बेंख'नानै दोननाय जायो आरो जायखौ बिफां गायबोला जोंनो बोरमा अमाफोर बोरमा मोसौफोरनिफ्राय सेक मोननो थाखाय जोंङो बिफांखौबो जोंङो बि जि प्रटेकसन होनाय जायो नंङा होमबा नोंथां जेरै थाराबो बनायनो हायो जों लोगोसे जों गिसिब सिबनानैबो जों दिनै गिसिबखौबो जोंङो मार्केट लेभेलाव फानो थांबा पनसास थाखा साथि थाखा गंसे गिसिबनि दामा नंङा होमबा जेखौ जों आखाइजोंनो दानानै बनायनो हायो बेफोरखौ आगजुफोरखौ जों दिनै गोबां मानसियानो दिनै बाहायनानै बिदिनो जों मा केपबिलसिम लानानै फैबाय आरो गोदो जेनेबा जोंङो जेखाइ खबायखौ जों गोबां इउज खालामोन नाथाय आथिखालाव नाखौनो जों दुब्लि फोथाराव मोनला नालाय न नांगौ रोखोमनि बेखायनो सेन खबायफोरा जोंनिया बारा इउस जाया रखमसो जानानै फैबाय आरो नोंथां मानोना आथिखालाव नानि माबा नाखौबो जों दुब्लियाव नांगौ रोखोमनि मोनला माने रासायनिक मेडिसिन होनायनि थाखाय नायाबो थैयो नालाय नाया फोलेर बांनो हाला जालांबाय बेफोरखायनो जों जेखाइ खबाइआ एसे खमायलांदों आरो नंङाबाथ' गोदो जोंङो खफ्रि हालेवनायावथ' गोदोथ' जों साथा बायनो हायामोन नंङा होमबा साथानि दामा बुहुदमोन नाथाय जों खफ्रि हमोमोन नंङा होमबा मोसौ हालिवबोला लोगोसे आइजो फोराबो कफ्रि हमनानै साथा उनथिं खर'आव सुख'ना लानानै साथा गैयि गैयाबाबो जोङो माइ गायनो हायोमोन खफ्रिजों नङा होमबा? बेफोरनिफ्राय अखा बांखानिफ्राय जों सेभ जानो थाखाय जों कफ्रि बिदिनो हमनानै जोङो हाल एवोमोन आरो गोदो। गोबां बेफोरखौ जों नुबोबाय जोंनि मेगनजोंनो आरो बिदिनो औवाया गोबां हाबायावनो बाहायजायो आरो आरो औवानि बद जों औवानिफ्रायनो जों पेपार बनायो नङा होमबा जायखौ जों लेखा बिलाइ बनायो बेफोरनिफ्रायनो जों दिनै फरायनानै बेसिम सफैबाय नङा होमबा बै औवानिफ्रायनो दिहुनजानाय बियो बे पाराबो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ अब्ला नोंथांमोननि सायदाव हाय औवाखौ आरो मायाव बाहायबाव थानाय जायो जेरै जोङो जोंनि सायदावथ' आथिखालाव जोङो बायो बे हाबा सारादु मिथिं दावथिङावबो जोङो पेन्देल बानायनो थाखाय औवाखौ खौ बाहायनाय जायो औ नोंथांमोननि सायदआवबोथ' जानांगौ बाहायो नङा होमबा नोंथां? आरो जों औवाखौबो जोङो जोङो जायोबो नङा होमबा?
औ जोंनि जायगायावथ' औवाखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जोङो हाबाफोराव जोङो जेनेबा पेन्देल सोंनाय बुङो बेखौ बेयाव जेने बेफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो औवाफोरखौथ' गोबाङैनो जों हि लामो। दोननो थाखायबो जोंनि जायगाफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जायगायावबो बैखौ जोङो बै न'नि जोंनिया सोरगिदिं बेरा दुम दि थेनानै दोननो थाखायबो जोङो बे औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो औवाखौ जोङो गोबाङैनो जेनेबा जोङो बोथोरफोराव फोरबोफोराव जेनेबा हमना लाबाय मागो फोरबो फोराव जोंनिया जेब्ला भेला गुरु लुगोन बै समावबो जोङो बै ओह औवा वाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव बिदि न' बानायनायाथ' दासिमबो दङ बे औवाजोंनो जों बेरा होनानै जोङो एबा खुनन्था गायस सन्नानै जोङो बै औवा माबा न'फोरखौ गोबाङैनो दासिमबो जोंनि जायगायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो औवा बुङोब्लाथाय औवाफोरखौ जेनेबा जाख्ला बानायनाय एबा ज जोङो ओइ दुब्लि फोथारफोराव जोंनिया मोखौजों हालेवब्लाथाय जेब्ला जोङो हालेवनाय जायगाखौ जोङो औ स्लिम बानायनांगौ बे बे बैयबो जोङो मैफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो। बैफोर बानायनायजों जेनेबा ज जोङो औ जेखाइ खबाय आथ' जोंनिया थाखाबायानो बेफोरखौ जोङो बैफोर औवाफोरखौ बे गोरलै थायो गोरा थायो औवाया जोङो एसे गोरा फोरखौ लाना फैनानै जोंनि जायगायाव नुनो मोनदों एसे दानि माने सेंग्राफोरखौथ' एफा नुनो मोनला गोदोनि जायफोर जेनेबा बोरायफोर दङ जोंनि जायगायाव बे जायगानि जायगायाव दङ नालाय बैफोर बोराइ माने एसे जेनेबा औवाफोरखौ लाना फैनानै सेन खबाइफोरखौ जों बानायनायखौ नु नुनो मोनो सेन खबाइ आथ' बेवहाय बुङोब्ला एसे जोङो खाथि फिसा फिसा जिरनानै लानांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो औ बेखौ मोजाङै जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो बेजोंनो जों गोबां रोखोमनि नाफोरखौबो जोङो मोनजायो जेनेबा जोंना गोरिनायानो जा मागुर बोथिया ना बायदि रोखोमनि जोङो नाफोरखौबो जोङो न'फोरावनो मोनजानो मोनो आरो जेनेबा सानानैनो। बायालासिनो जोङो बे दुब्लि फोथारफोरनिफ्रायबो मोनजानो मोनो दाथ' जोंनिया गोलोम बोथोर जेनेबा गोलोम बोथोरफोराव जोङो गोबाङानो जेनेबा फेनफोरखौ बाहायो आरो गोबाङानो जोङो गि सिबफोरखौबो जोङो बाहायनाय खौ नुनो मोनो बे गिसिबफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों न' फोरावनो आखाइजों हेब नानै दासिमबो जोंनि जायगायाव जोङो गोबांखौनो बाहायनाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो थारा जायखौ बुङोना जोङो ओहो बै बिसनाफोराव जोङो बैसां जोङो बनानै लानायखौ नुनो मोनो। बैफोरखौबो जों माने ओहो औवानिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैथ' जोङो माइ माइ दोन्नो थाखाय जोङो जि दुलि बनायो। बे दुलिफोरखौबो जोङो बै औवा नो जिरनानै जोङो दुलिनि ओ बा बै महरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफोर औवाफोराथ' गोबां बाहायदि दोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा बेवहाय जोङो जि बर'नि जोंनिया दामनाय दामनाय दङब्ला सिफुं सिफुं दामनायावथ' जोंनो बेखौ नांखागोनानो। बे औवानिफ्रायनो बे खौ जोङो बानायो आरो बेनिफ्राय जों मिलौदो गारांजों जेनेबा जोङो बै सिफुंनि फायनो मोननाय। नङा होमबा नोंथां? औ बेनि अनगायैबोथ' जोङो औ
ओ औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औवायानो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो माने बयनिख्रुइबो गोनांथि होनबा औवायाबो जोंनि गोलैयो आरो। माने बेबो जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव माने नांखागोन आर रो बे औवाखो।‌ औवाखो गारना जों मोनसेबो खामानि मावनो हाया होमबाबो
औ नोंथां थारैनो माने बेखौ जोङो बुंनानै माने फोजोबनो हाया
फोजोबनो हाया आरो माने गोबां हाबायाव बाहायजायो आरो बेयो मानसिनि जिउआव जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवाखौ नोङो नांगोन दो आरो मानसिनि जिउआव अब्ला नोंथांजों नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय दिनै जोंनि औवायादि मानसिनि जिउआव जोबोर गोनांथार बेखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय अब्ला नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथांदो सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां जेनेबा मिथियै मा मिथियै मुवा बायदि बायदिफोर खौ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां